औ
औ नोंथां खोनादों
खोनादों ना नोंथां?
औ औ
नोंथाङा दायो माबा खालामदों नामा?
ओ जेबो खालामाखै नोंथां।
होमबा दसे सम आंजों सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन
ओ होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावराय दिनि ना मा होनो नोंथां ओ बे टपिक ओ टपिकआनो जाबाय ओ गय सोमोन्दै आरो ना। गयनि गेजेरजों जों अ औ जागोन दे माने गयनि सोमोन्दैनो रायलायनो नागिरदों आरोना। ओ गया खौ जोङो मा मा खालामनो हायो आरो गय गायनायाव जोङो जेसेबां ओ माबायदि खस्थ' मोनो बिनि बागै आरो ना ओ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो दे ओ गय गायनायजों लोगोसे एबा गयाव गयजों मा बोरै गायो माबायदि हायाव गायो। आरो बेफोरखौ फाननानै जोङो बेसेबां मुलाम्फा मोनो आरो मा मा। खालामनो हायो बिनि बागै एसे खोन्थादो दे नोंथां।
जोंनिया गय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा गय बिफां गायबोनाय एबा जाबोनाय दंखायोमोन आरो बर' हारियावहाय नङा होमबा नोंथां औ औ औ। जोंहा गय बिफांखो जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा गायबोखायोमोन आरो जेरैहाय गय बिफां गायनो थाखाय जोंहा गय खौनो जोंहा गयनि गोमोन गोमोन फिथाइफोरखौ जोंहा जावायनांगौ जायो आरो। जेरै जोङो गयखौ जोङो फार्स्टआवनो गय बिफां गायनो थाखाय जोङो जावैग्रोनानै लाग्रोनांगौ जेरै जावैनायाव जोंहा गोबां खामानि थायो। जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा फार्स्टआवनो जोङो गयखौहाय बिफांनिफ्राय हाननानै गोमोन गोमोनखौहाय माने बसथायाव सोनानै मुसि होग्रोनानै दोननांगौ आरो।
औ नंगौ नंगौ।
जोंहा माने जिखिनु जे जायगायावहाय जोंहा गयखौ जावैगोन बे जायगाखौहाय जोंङो मोजाङै हालेवनानै माने दोखो दोखो हालेवग्लिनानै जोंहा जेरै गोबोरखि हासार बोरमानि खि बायदिफोरखौ जोङो होदेरनो हायो आरो। लोगोसेयैनो जोंहा बेयावहाय दा गय गायनो थाखाय आलु आलु गायनो नागिरनाय बायदि जोंहा सिं गोथौ नांगोलजों एबा आथिंजोंहाय जोंहा बोनो हायो। बेनि उनावहाय जोङो गय। खौहाय एक फुट एक फुट बिदिनो एक फुट एक फुट जखायै जोंहा दोनबाय थानानै खर'खौ जोङो सिगाङै एबा सिगां मोखाङै जोङो खर'खौ दोननाय जायो। बिनिफ्राय जोङो ए एक फुट एक फुट गोजानै जोङो गोबां बिदिनो दोननानै जोङो गयखौ जावैयो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो दोनखांनायनि उनावहाय हाखौ मोजाङै खोबजोबनानै होयो हाखौ जोङो खोबखांनायनि उनावहाय मोजाङै बिनि सायाव बेवहाय जोंहा जिगाब जिगाब ओ मुसिनाय एबा जिगाब मोजांबाबो जायो एबा जिगाब गाज्रि मुसिनायबाबो जागोन। ओ बेखौ जोङो सा सायावहाय जोङो थ्राय थ्राय होजोबनानै ओ होनांगौ आरो बिनि उनावहाय जोंहा गय दुनायखं खौ गय दुनायखंफोरखौबो जोङो होनो हायो बिनि उनावहाय जोंहा गयखौ ओ गया रजनो थाखाय खिलि हरनो थाखाय जोंहा गोबां ओ समबो लायो ओ जेरै ओ सय मास इदिनो सात मास ओ सय मास सात मास एबा बोसोरसेनि गेजेराव जोंहा गया एसे ओ फिसा फिसा एबा एसे ओ हायदोब हायदोब ओ बेफोरबायदि जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा ओ बेफोरबायदिखौ ओ बेफोरबायदि गय ओ जौनाय एबा गायस्लायनो ओ गोनां जायो। ओ जेराव जोंहा गायस्लायनो थाखाय जोंहा गय बिफांखौ ओ जेरै जान्दिसेसो ओ समान जाहोनांगौ‌। बेनि उनावहाय जोंहा बेफोरखौ जोङो गायस्लायनो हायो आरो गायस्लायनो था खाय ओ जोंहा बेखौहाय ओ गय बिफांखौहाय जोंहा सिखा एबा खन्थाफोरजों जोङो ओ सोरगिदिं हाख'नानै जोंहा ओ जेराव हयाइ बिनि हाखौ माने गाहोआलासिनो बिनि हाखौ लांफानांगौ जाहैबाय ओ गयनि जावैनायनि हाखौ जोंङो लांफानांगौ ओ बिनि थाखाय माने लां फानानै जोङो ओ जेरावहाय गयखौ जोङो गायगोन
औ
बेफोरबायदि जायगायावहाय जोंहा मोजाङै माने ओ हाग्रा बंग्राफोरखौ साफा खालामनानै हाख'रखौ ओ जावनानै ओ जोङो गयखौहाय ओ ग्रोब सोनानै मोजाङै दोसोनानै ओ मोजां दोसो नांगौ जोंना गय गायनाया ओ जेरावहाय जोङो अखा बांखानि ओ दैफ्रा एबा अखा हादैफ्रा हाबलांनानै सिङावहाय गाज्रि जाया आरो बेनि थाखाय गय बिफांखौ ओ जों मोजाङै दोसोनांगौ बेनिफ्राय जोंहा जायो आरो गया गय बिफां एबा बिफां एबा फिथाइ थायनो थाखाय जोंहा गोबां समबो लायो ओ जेरै द' बोसोर एबा स्नि बोसोरसोआथ' जोंना गयआ ओ लाखायोआनोसै दाबायदियावहाय औ आरो जोंहा ओ स्नि एबा ओ द' बोसोरनि ओ गेजेराव जोंहा मोनबोदों आरो गय बिफांफोरखौ गय फिथाइफोरखौ जोङो फाननो मोनहैयो बेनि उनावहाय जोंहा गय बिफांफ्रा जाहैबाय हामा माथा हामा माथा एबा ओ मोजां जायगा जेरावहाय बिफां लाइफां गैयि हावासेबाबो जोंना गय बिफां लाइफांफ्रा जाया ओ बेनि उनावहाय जोङो हामा माथा मोजाङै माने हा सिदोब सिदोब हामा बाला एबा दैमा गुदिफ्रावहाय जोंना गय बिफांफ्रा जोबोद मोजां जायो आरोना औ गय ओ आजिखालिनि जुगावहाय जोंहा गय बियो बागान खालामनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों अ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गय बागान होननानै बुङोब्ला गोबां दानि बर'फ्रा माने गय बागानफोरखौ बानायनो बानायनो हमबाय आरो जेरै होनोब्ला जोङो गयनि बेसेनाबो गोबां ओ जेरावहाय ओ जोंनि दानि बायदि गयनि बेसेना जाहैबाय ओ जेरै सल्लिस थाखा पन्सास थाखा केजियावनो बेफोरबायदि थांनो दायो ओ बेफोरबायदिनि थाखाय माने गोबां ओ गयनि गेजेर जोङो फैसा मोनो आरो गयनि गेजेराव जोंहा गोबां ओ बायदि बायदि मुवा बेसादफोर बानायनाय जायो जेरै ओम गुदखा जेरै ओ सिखर केपि ओ सिगनेचार बायदि बायदिखौ जों गयनि गेजेरावनो बानायो बेनि थाखायनो गयफ्रा माने गोबां दाम गुबुन जायगाफोराव थाङो गुबुन जायगा जेरै ओ ओ गोजान गोजान जायगा बेंगलर कर्नाटक बायदिफोरावहाय माने गय बिफांफोर ओ गैया माने खम बेनिफ्राय जोङो जोंनि आसामनिफ्राय जोङो फोरखौ लाङो एबा साप्लाय हरो आरो बेनि थाखायनो माने दाम होननानैबाबो ओ बि सोरो बायनानै लाङो आरो सफारि बानायनानै फानोहै आरो नोंथाङाबो गयनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङाबो नोंथांमोननि बागाना माबायदि ओ सोरगिदिं गय बागानफ्रा माबायदि दङ' बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा
होमबा नोंथाङानो खावसे बाहागोखौनो नोंथाङा होनखाबाय नोंथांनि बुंनाया थारैनो माबायदि गायो माबायदि गया नोंथाङा बुंखाबाय जेन'बा गायनो थाखायथ' जोङो हाय मा हा खालिनांगोन नङा होमबा जो जे बेवहाय जेन'बा अबेयावबा मा होनांगौ बिदिखौ उम हासार गोनां हायाव बेखौ गायनाय जायो आरो ना नङा नोंथां आरो बेफोरनि गेजेरजों मा ओ जेन'बा हाया गुवार दङ सासे मानसिनि माबायावहाय ओनसोलावहाय आरोना ओहो सासे मानसिनि जायगाया जेनबा हाया गुवार दङ आरो बेवहाय जेबांखिनि जखा लानानै गया फां गायगोन माने बिनि हिसाब लानानै बेखौ गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बिनि गेजेरजों मा ओं गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नोंथां बेखौ होनखाबाय दा जायगायावहाय ओ फाथायहरो जेरै सिखर बायदिसिना बानायो नोंथाङा बेखौ होनखाबाय बेफोरनि गेजेरजों मा गयाखौहाय जेब्ला ओ फोमोनो आरो ना बिसोरो फोमोननानैहाय मा बेखौहाय ओ गोथाङावबो खालामो फोमोननानै बेखौहाय मा ओ बेखौ मा सिखाजों दानखा खावनानैहाय ओ सान्दुं गोनां जायगायावहाय बिदुं गोनांङावहाय मा बुङो बेखौ फोरानहैयो नङा नोंथां आरो फोराननायनि गेजेरजोंहाय ओं बिखुमाखौ आलदा आरो मोदोमाखौ आलदा खालामो आरो नङा होमबा ओ बेफोरनि गेजेरजोंहाय मा ओ गयाखौ दानखावनायनि उनावहाय जेब्ला रानो बेखौहाय आलदा आलदा खालामखांनानै बेखौहा ओ दाबसे जायगायाव लांनानैहाय बेखौ फिसा फिसा ओ बिदिनो दानखावनानै माबा फिसा फिसा हानानै बेखौहाय पेकेटाव जेरै जानायफ्राव बाहायो ओ मा होनो बिदिखौ मेथा फानारिफ्राव बाहायो बिदिखौ गोरान
औ औ
गयफोरखौहाय ओ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमाव बाहायो नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय ओ जेरै सिखर आरि बानायफ्रावहाय मा ओ गामिनिफ्राय जोंनि आसामनिफ्रायनो बांसिन थाङो नङा होमबा नोंथां ओ गयआ मानो होनबा जोंनि जायगाजों मोजां हा जानायलाय हासार गोनां जानायलाय ओ गया मोजां फिथाइ मोनो आरो जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो बांसिन थांनायखाय मा मोनसे फेक्ट'रियाव लांनानै बेखौ बेहाय मा ओ बानायहैयो आरोना ओ बिदिनो पेकेटनि जिनिसयाव पेकेटाव सोनानै बेखौ मा दिनै नोंथाङा होनखाबाय बायदिसिना ओ बायदि बायदि मुवा बेसाद लागायदेरनानै बेखौ मा सिखर बायदिसिना सिगनेसार ओ खेफि बायदि बायदि खालामो आरो बिसोरो आरो बेफोरनि गेजेरजों गोबां रां खामायनो हायो आरो जायगा जायगा बिदिनो ओ हा थानाय खालिफोराव माने खालि हाफोराव गयाखौ गायनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो बे बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा माबाफोर दाजाबदेरबावनो गोसो दंबावो नामा एसे
ओ जोंहा दानि बेलायावहाय नुदों माने ओ गयनि गेजेरजोंहाय जोंहा डाबल डाबल फ्रफिट कामा खामायनो हायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो उम गयनि आ बिफांङावहाय जोंङो फाथैफोर आरो फाथै आरो मस्ला बै ओ मस्ला गोसो बे बिफांफोरखौ जोङो मान होनानै माने डाबलखा फैसा खामायहैनो हायो आरो। ओ जेरै होननानै बुङो ब्ला जोङो ओ जोङो फाथै ओ फा बेनि आ बेलायावबो जोंहा जोब गोबां ओ फैसा मोनो। ओ फाथै बेखौ जोङो गोबां मोजाङै एबा एसेबांबो जोथोन लालायनांगौनि गोनांथि गैया। जेरावहाय दै खाथ थि एबा दै जिं एबा दै जिं नङाबाबो जायो जोङो दै जिंङावहाय जोङो फाथैफोरखौ मोजां जानायखौ नुयो आरो। दै जिंनि ओ गय बिफांफोराव जोङो थालिर बिफांखौ सरि फाथै बिफांखौ होयोब्ला जोंना जोबोर मोजाङैनो ओ दावखोनानै एबा ओ गोबां गुवार गुवार फाथै ओ होयो आरो।
औ औ
ओ बिनि उनावहाय जोङो फांफ्रोमबो बेफोरबायदि बिफांफोरावनो गय बिफांफोरावनो जोङो फाथैफोरखौ होयोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो जोंहा। उम फैसा मोनो बेफोरखौ फाननानै बेनि उनाव जोंहा मस्ला बिफां मस्ला बिफां ओ गय बिफाङाव जोङो मस्ला बि फां ओ मानला होबाबो जोंना गोबां थाखा फैसा मोनो मस्लानि दामा दायो माने गोबां आरो गोबां जेराव सेरसेयावनो जाहैबाय सारिस' फासस' बेफोरबायदि जायो मस्लानि दामा‌। बेनि थाखायनो माने मस्लाफोरखौ जोङो मान होनो।
औ होनोमबा समा जालायलांबाय नै नोंथां दोनथनोसै नामा।
औ दे होमबा नोंथां